हेल' हेल'
औ खोनाबाय। मा खालामदों?
दंनै आं ओरैनो उदुला बायनानै।
आदसा मा ओंख्रि?
ओंख्रिया मैथाजों नाजोंसोमोन। नोंस्रालाय? मैथाजों नाजों।
हा आदसा गोथावआनो माथो।
गोथौआवमोन गोथावलाय एसे नोंसोरालाय मा ओंख्रि?
जोंना अमा आलु ओमफ्रायहाय मोनानि नारजि अमा दंमोन एसे बेखौ जाबाय।
गोथाव गोथाव जाथारलै माथो।
एसे गोथावानो
ओम
ओमफ्राय बहाबाफोर थांगोन नामा दाहायफोर?
थांनाया रमारियाव थांनांगौमोनलै।
आतसा मानोबा?
ओरैनो साहा लोंहैलाबायनो दसे थांफागोन?
आदसा दा बेलासिफ्राव खबर हरदो।
दे।
ओम ओम ओम दे दे
उम बेरायनायनि प्लेनिं गैया दामानि?
बेरायनायनि जेबो थांखि लानाय जायाखै लानायालाय। दा मानि ओरै बा जुन सफैगासिनोना साननैसो उनावनो मुलुगनाङाबहावा सान
औ
बेयाव नोंथाङा माबाफोर थांखिफोर लानाय दं नामा?
आंनाथ' बेयाव एसाग्राब मानि थांखि लाथ'नाय गैया।
आतसा
सफैग्रोथोंसै समा।
उम दे दे एसे
न'नि सोरगिदिं लांगोनाफ्राव दंफां-लाइफांफोर गायदो।
औ आंबो बेखौनो सानदों साननायालाय।
आबहावा सानजों लोगोसे नोंथांनिनो मोजां जागोन।
उम।
आरो
दहाय बाजाराव थांदोमोन आं बेखौनो माबा बिफां नायलाबायहैैखानोसै होननानै ओमफ्राय गैया लाबोथ'नाय जायासै।
आतसा आतसा। लाबोनाय जायासैना।
समबारफ्रावसो लाबोनोसै गैया लाबोआसै।
उम मैया मा मा ओंख्रि मोनजाबोआ आलासि जाहैनायाव?
आलासि जाहैनायाव पनिर दालि ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय भिन्दि भाजा फापर।
बा गोथाव गोथावथार।
गोथाव जाहोहरदों जाहोहरनायालाय हाब उदैयानो बुंब्रे लायदोंसो।
आतसा जौ मोनलोबोआखै?
होत गैया जौ लोङा बिसिना।
आतसा।
उम।
जौ मोनलोंआ ने बिसिना।
गैया मोनलोङा होफैयासै।
बिदि आरोना गोसो जायाखैमोन लोंनो?
औ गोसोआलाय आलासि जाहैनाय हिसाबै एसे लोंनो गोसो जादोंमोन ओमफ्राय बबावथो।
आतचा बिदि आरोना।
बिसिना मोनलोङाना ओमफ्राय बिनोबो हायासै।
औ औ ओमफ्रायो दहाय माबाया आनजादफ्रा बोरै जाखो?
आनजादाथ' लिरबाय बिदिनो जाखिनिखौ हायो बेखौ लिरबाय। हायिखौ गारबोनांबाय।
आदसा बिदि आरोने जायखिया ओरैनो
उम।
उथ्रिसार जानो हानायनि लिरबोखादोंना?
उथ्रिसाराथ' जागोन।
आदसा दे मोजाङानो। औ औ। गाबोनलाय मा दं?
गाबोनो बिनो बड'आनो।
उम बद' आटसा
उम।
हुम। गोजानफ्रावसो दुगैहैलाबायनो एसे बिलोफ्राव दुगैहैनोसो मोजांमोन बोथोरा।
औ आंबो बिखौनो सानदोंमोन।
गंनैसो लानानै।
उम नोंहाबो खामानि दं जाहैबाय नोङाबालाय दिनैनो दसे थांजागौमोन बेलासियावबो बैयाव
खामानिया दा बेलासियाव खाननाय सिहोनो ओरैनो। थिनदों आंखौ जेन'बा आं दहाय फुङावनो खानाय सिनजानो ओंखारदोंमोन ना। ओमफ्राय दा बेलासियाव सिनलायदो जादों नायनो दा सिनजागोन ना सिनहोया।
उम।
बिदि आरो खामानियाथ'। दा बिदिनोसै बारा गैया बे दस्रायाव थांनांगौ गैथ'वा खोमा।
अ नोंसिना बे स्कुलाव
अखा हासिगोन ना?
अ। नोंसोरना दा बे स्कुलाव फोरोंहैनाय जाबाय थादोंमोन ना हो
फरायसालियाव फोरोंहैनाय जायाखैलै।
अ।
ओरैनोसो मैया ओइ आवदाङाव थांफादोंमोन।
उम।
दिनै आमोखा थांफासिगोन खोमा।
उम उम दा ओरैनो मा मा फोरोंगासिनो दं?
फोरोंनाया बिदिनो बर'नि दामनाय देनाय मोसानाय।
उम खाम, सिफुं, सेरजा नामा?
औ औ बेनो। नोंसोरनिथिं बेबायदि सोलोंनाय जायाखै नामा सोलोंनाय फोरोंनाय?
सोलोंनाय फोरोंनायथ' जाथ'वाखै दा बेखौ उनफ्राव रायज्लायनानै
आत्सा आत्सा। ओ।
उनफ्राव नायनोसै थांनायाथ' आनजाद सोलिगासिनो ना।
आत्सा आत्सा औ औ उम। आन्जादा माला जोबगोन होनदों?
आन्जादाथ' फैगोन जि खालारावनो।
आत्सा आत्सा औ औ बिदि आरो ना होनबा।
औ।
उम होम। मा होनो दा बेलासिफ्राव माबाफोर थांखिफोर लानाय दं नामा बहाबा थांनो? ओ एसे आराम गोजोन जायगायाव थांनानैसो दुगैहैनो लुबैलायलाङो गोसोफ्रानो। गरमा।
थांखियाथ' गैया दा आं नोंनाव जानबुंआवनो सोंहरनोसै। थांनाय जायोबा खिन्थाहरनोसै आं नोंनो।
ओ आमोखा मोनाबो थांगोन दां।
आमोखामोनखौबो लोगो लानोसै थांगोन खोमा।
औ। ओमफ्राय बिदिबा खबर सबर बोरै दा सान्दि?
खबराथ' गेजेरावनो।
गेजेरावनो दंथ'यो ना।
मोजांबो नंद्राया गाज्रिबो नंद्राया। नोंनालाय?
बिदिनो गेजेरावनो दंथ'यो आंहाबो।
अ।
मैयासो न'निफ्राय फैदों नालाय।
अ अबावबा थायो नामा नों?
आङो नै ओरैजाय खोलाहा मा होनो मोनसे फसंथानाव दंफैयो आङो।
अ बिनिनो खामानि ना फोरोंनायनिनो ओम
बे न'निफ्राय फैयोबा गोजान जायो नालाय नैबे फसंथानाव थाफैबाय आरो मावखुलियाव
औ मोजाङानो जादों दे बिदिनो सम सम मावनांगौ खामानिफोरखौबो ओरैनो थास्लायस्लाय ना मा
बे जोंनि हारिखौनो एसे जौगालांनायनि एसे बिबान रुजुन खाबाय
लांदां
गेदेर गोलावफोरजों
उम मोजाङानो जादों दे
औ नोंथाङाबो आनजादफोर जोबबा ओंखार ओंखारगोन ना
दे खबर हरबानो जाबाय आंबो थांफागोन नोंसोरजों
औ जागोन दे
आंहाबो एसे गोसोबो दंखायो नालाय हारिमुनि दामनाय देनायफोराव
ओंखारनांगौ उम
उम देनां सुबिदाफोर मोनोबा जोंनिथिंबो रायलायलायनानै गिदिरफोरजों सोंस्लिउबायनानै लानानै थांनोसै
औ औ नंगौ ओरैनो गामिफ्राव मोखां बिजाबावथ' खामानि जेबो सोलिथ'वाखै
अ
ओरैनो सावगारिफोर सेबखांथ'नाय जायाखै आरो सावगारि फोर सेबखांबासो मोखां बिजाबफ्राव हगारनाय जायो नालाय
औ बेनो मालायफ्रा मोखां बिजाबाव फैसा खामायदोंनो बुरजा बुरजा लांदां
जोंहा गैया ओरै जानबुंफोराबो दाम गोसानि लानो हायाखैना
औ आंनाबो बेनो जानबुंआनो थिगानो गैया दाबो
उम
माब्लानि समाव गोदान लानो हायो बेखौसो नायगासिनो आं
औ बेनो नोंनाबो होमबा गोजामानो दंथ'योना जानबुंआ
गोजामानो दंथ'यो बे नों खनसे नुनायालाय नोंजों थां औ नोंनो दंखायोमोन ना जों सानैजों बायहैबा उम गोबाव जाबाय बेलाय बबावथो बेसे गोबाव थाबाय थानो
अनजालिफोरजों बेरायहैयाखै नामा
अनजालिया गैयालै अनजालिखौ दा लोगो हमनो मोनथ'वाखै
आदसा आदसा अबेनिमोनलाय नोङो अनजालिया?
बे माबानिनो ओरैजाय थांनानै बे हरैजाय मोनसे माबा- बा गैया होमबा
औ नंगौ
बे खाथिनिनो
बे हाग्रा बारनानैमोन नामा
औ औ नों नुहैयाखैमोन ने
आं बिसिनियावथ' थांथाराखै बिसिनि गामिजों थांबायमोन खोमा
अ नोंसा नोंहालाय रायज्लायथाराखै?
रायज्लायनाया नै दिनै गैया रायज्लायनोनो मोनाखै।
उम।
फुंनिफ्राय सिखारनायनिफ्रायनो खामानि खामानि जाबाय थागोन ना।
अ माथो होनबावनो खामानि मावा बाबो जाया।
बेनो आरो। मावनांबाय दिनै सान्दुं गोसाबाबो।
उम। नोंसिनि थाग्रा जायगायाव मालाबा बेरायहैनो थांनांगोनलै।
दे दे फैन फैजागोन दे फैयोबा खबर हरबानो जाबाय।
दे खबर हरगोन आं बुरजा थाथारो नामा।
दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'लायनोसै।
दे दे।
औ खबर मोनलायसिगोन उनाव।
औ खबर लालायनोसै उनाव बिदिनो जाथोंसै दे अब्लालाय।